औ खोनादोंना
अ खोनादों
मा खालामगासिनो
दङ ओरैनो
औ होमबा जों लासै लासै रायलायगोन हाय एसे मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनि आरो बारा स्पिदाव रायलाङाबानो जाबाय
खोनाया
बारा बांद्राय स्पिडाव रायलायलाङाबानो जाबाय होनदों आं
औ औ मा टपिकखौ लागोन बा
टपिकआनो जाबाय सुबुं फोरा दिहुननाय खायसे गोमोथाव गोमोथाव बेसादफोरनि सायाव आरो मा मा बेफोर बेसादफोर रा माने बेनि सायाव
नोंथाङानो एसे बुंग्रोना होदो होमबा
औ दा आं बुंगोना होनोसै गिबियावनो सुबुङा सुबुङा जाबाय बयनिख्रुइबो मा होनना बुङो बे खौ गुन गोनां बा मेलेम गोनां साननो हरनो गोरों लिरनो बायदिसिना दिहुननो गोरों मोनसे जिब होनना बुंजायो आरो
औ औ
जिबफोरनि जिब जुनारफोरनि गेजेराव आरो ना सुबुङानो बयनिख्रुइबो माने गोरोंसिन मोनसे जिब जुनार होनना बुंजायो आरो
औ
माने एनिमेलाव गोलैयो आरो
उम
दा सुबुंफोरानो गोबां ओरैबायदि गोमोथाव गोमोथाव बेसाद दिहुनदों आरोना गोदोनिफ्रायनो माने जेब्ला सुबुं महरै जोनोम मोनदों बै समनिफ्रायनो सुबुंफोरा जेरैबायदि जिब जुनार बुथारनो थाखाय गिबियावनो जिब जुनार जिब जुनारखौ माबायदि बुथारनो नांगौबा माबायदियै जों जिब जुनारखौ लाबोनानै गावसोरनि जानाय आदार खालामनो हायो बेफोरनि थाखाय बिसोरो मोनफा मोनफा माबा दिहुनदोंमोन ना सिखाबायदि जेनेबा दाहार गोनां नङा होमबा बेफोरावबोथ' बिसोरो गावनि मेलेमखौ बाहायनानै बैफोर आगजुफोरखौ दिहुनदोंमोन। बेनि अनगायैबो बै समनिफ्रायनो लिरनो अन्थाइयाव माबोरैहाय हांखो दानख'ननांगौ आरो माजों दानख'योब्ला बेफोर हांखोफोरखौ दानख'नो हागोन बैफोर आगजुफोरखौ बै समाव दिहुनदोंमोन आरो गोदोनि समावनो
उम
दा बेफोरबायदि गिबिसिनै दिहुनजेनदों होनबाथाय टेक्न'लजियाव दिहुनजेनदों होनबाथाय जों टेलिभिसनखौ मिथियो जोङो टेलिभिसन दिहुनजेनदोंमोन गोदोनि समाव जाय टेलिभिजना टारनि गेजेरजों माने रायलाय जायोमोन दानि बायदि जेनेबा नेटवर्कनि गैयामोन आरोना बै समाव
औ औ
एसे गोमोथाव गोमोनोथाव बेसाद नङा होनोमबा
औ नांगौ
दा बेफोरखौ दिहुनना दिहुनदोंमोन आरो बै समावहाय बे बेनि अनगायैबो बै समावनो बेसेबा बा बोसोरनि उन सिगांनो माने एर'प्लेन बायदि मोनसे मा होनना बुङो बेखौ
उम
बिरखं जेनेबा बेखौ दिहुनदोंमोन आरो नङा होमबा बै समावनो होनबाबो एसेबां टेक्न'लजियाव डेभलप नङामोन आरोना बेफोरथ' मोनफा मोनफा गोमोथाव दा गोदोनि समाव बांसिनानो लैथोफोराव मा खालामोमोन ना सारहैयोमोन बा ना हमहैयोमोन बै समाव बाहायनायथबा नाव जाहाज बेफोर बेफोरबो मोनफा मोनफा गोमोनथाव मा होनना बुंनसिगोन जोंङो
बेसाद दिउ दिहुनग्रा आरोना दिहुननाय आरो दा बैफोरखौ साननानै नायोब्ला बेफोर मोनसे गोमोथाव गोमोथाव माबोरैहाय बेखौ बानायदोंमोन साननानै मोनदोंमोन बेखौ जों सानानानैबा सोमोनाङो आरोना नोंथां जेनेबा गोदो बिनि अनगायै आरोबावायफोर गोमोथाव दिहुनदोंमोन नामा बेनि सायाव एसे बुंनानै होदों आरो
ओ गोदो गोदाय सुबुं माहारिया जेब्लानिफ्राय जोनोम मोनदोंमोन बे बे समनिफ्रायनो जेनेबा थांनानै थानो थाखाय गावसोर जानो लोंनो जाय जानो लोंनोआानो जा बा ओ थानो गावसोर थानो थाखाय बिसोर बायदिसिना न' बां बानायनानैबो लाबोदोंमोन जानो थाखाय जेनेबा जानो थाखाय जेनेबा बिसोरो जिब जुनारखौथ' सिखार खालामनांगौ जायो नालाय
उम
हायाव थां ओंखायनो बिसोरो बे अन्थाइनि माबाफोरदो गनफोरदो ओमफ्राय आरो अन्थाय फोरखौ अनथायजों अनथाय मा माबानानै बिदि हुनानै बा अन्थाइजों अन्थाइ देनानै बिसोर बुस्थु माबा बानायोमोन आरो ना
अ आगजुबा ना बाह
अ आगजु बाहायोमोन अरा अरखौथ' बानायो जेनेबा खिन्थु आगजु बानायोमोन आर ना बे माबाफोरखौ जुनारफोरखौ खौ माने माबानो थाखाय आरो सुनो थाखाय बा इसोरखौ बिदिनो दंफांनि बा औवानि बेफोरदिबो जंफोरबो बानायोमोन आरो मानोना बिसोरखौ सुनो थाखाय बा आलायनानै लाबोनो थाखाय बिमै फोरखोननो बुथारखांनानै जेनेबा आलायनानै लाबोनो थाखाय ओमफ्राय बिदि गनफोरजों गनफोर बानायोमोन जंफोर बेफोरबो बेफोरबो बेफोरनि एगजामपोल हिसाबै जेनेबा जोंङो बे माबानि इण्डियान हिस्ट्रि फरायबा मोन ना इडास भेलि सिभिलाइजेसननि औ बेयाव खायसे माबाफोर नुनो मोनो आरोना प्रबफ हिसाबै अन्थाइनि बानायनाय बे सिखाफोरबायायदि बिसोरो अन्थाइजोंनो उननानै बानायोमोन आरो ना
औ
बेफोरखौ नुनो मोनो बेफोरनि अनगायै बिसोरो फार्स्टआवनो जेनेबा दा अन्थाइ सिङांव थानो लायोमोन नालाय बि अन्थाइनि गुफाफोरबायायदि थायोना सिङांव जेनेबा हाबग्रा बिदियाव थायोमोन आरो बांसिनानो बिसोरो फास टाइमाव बे उनावसो लास लासै लासै जेनेबा सिखार खालामनानै जानो रोंबाय जेथिया अरखौ दिहुननो रोंबाय बे टाइमनिफ्राय दिहुनानैनो ओ फास आव गोथां गोथांयैनो जायोमोन खोमा आंनिबा मिथिनायाव आरो बिनि उनावसो अर दिहुनखांनानैसो बिसोरो सावनानै जानो रोंबाय सावना जानायनि उनाव ओ नेकस्त आरो बिदिनो ओ संना जानो रोंबाय निफ्राय ओ उम ओ न' बानायनानै थानो रोंबाय बिसोरो न' बानायनायावबोथ' जेनेबा गाननाय जोमनाय औ गाननाय जोमनायखौबोथ' फार्स्टआव जेनेबा बिफां लाइफां गावसिनि देहाखौ खोबथेनो थाखाय बिसो सो माने जेब्लानिफ्राय गावसोरखौनो एसे बिसोरनियाव लाजिनाय हाबदोंमोन आरो जेने बा मानसि हौवा हिनजाव बिसिनि गेजेराव जेनेबा बे टाइमाव बिलाइफोरदोनो खोबथेयोमोन आरो बिफांनि बिगुरफोरदो बेनिफ्रायनो जेने बा लासै लासै बिसोरो ओ न'फोरबो बानायबाय न' बानायनायनि उनाव आरो गामि गायसननानै थाबाय जि दिहुननो रोंबाय बिसोरो गावबा गावनो जेनेबा बे ओ इन्दिनिफ्राय माबा दिहुननायफोरा खुन्दुं दिहुननानै इन्दियाव नङा जेनेबा औ ओमफ्राय दिहुननानै जेनेबा जि दानानै गावसोरनो गान गानना लानो रोंबाय जेनेबा दिहुनानै ओमफ्राय आरो ओ गामि गायसन सननानै जेबा आबाद साबाद मावनो रोंबाय गायनो रोंबाय आगोलथ' जेने आबाद साबादनि जेबो माबा गैयामोन नालाय रोङामोन बिसोरो जि मोनो बेखौनो जायोमोन आरो खिनथु इदि गायनानै माब बानो रोङोमोन लासै लासै बिसोरनाव आइदिया फैबाय जेनेबा बिदि अ आबादबो बानायनानै आबादबो गायनानै जानो हायो बा उन उन समफोरनि थाखाय दोनथुमनानै जानो हागोन जोङो बिदि दि आबाद मावनानै बिदि टाइफनि माबा फैबाय आरो बेफोरबोथ' जेनेबा मोनसे मोनसे माबायानो बिनि उनाव लासै-लासै ओं ओ लासै लासै फैनानै जेनेबा दाबायदि समाव जोङो बुहुत माबाखो नुनो मोनो जेनेबा दिहुननायफोरखो मानसिफोरनि गोमोथाव होननांगोन जेनेबा ओ दा गारि मथरानो जा बा न' लुनायनि सिस्टेमानो जा दानिफोराथ' बिराद ओ बिल्डिं लुबाय ओ पाखा बांसिनानो पाखा न' लुबाय दानिया माने हानि न' बा थोरि न' बिदि नुनो मोनला ओमफ्राय बे लामाफोरा जेनेबा आगोलथ' जंगल जंगलबारि बा ओ बिदिनो हानि लामा जायोमोन ना दानियाथ' थ' गासिबो फाक्का जाजोब्बाय ओमफ्राय बेयावनो
बेयावनो गारि ओ गारि मथर माने रोखोम रोखोम गारि मथर आरा बाइक नाय नोना साइकेल नायोना ओ जेनेबा कार नायो माबायदि नायनो माने गोबां रोखोमनि मोननो हायो आरो ना बेफोरबो माने गोमोथाव मानसिनि दिहुनथाइ होननांगोन ओ बेफोरनि अन गायैबो बे नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बिरखं दिहुननायफोराबो बिरखंफोराबोथ' जेनेबा मोनसेल' नङा गोबां रोखोमनि दोङो
बेनिफ्राय दा बेसे मानसिया माने मानसिफ्रा जोंनि ओ बुहुमनि अनगायैबो बो बेलेग माबायाव बेलेग ग्रह'आव थांनो हाबाय जेनेबा मिसिननि मिसिननि मानसिनि दि हुनायनि मेसिननि दारैनो माने बेलेग ग्रहवाव थांनो हाबाय जोङो जाय बुस्थुखौ जों माने आगोल सान नानैबो मोनामोन साननोनो रोङामोन जेनेबा जोङो बेखौ जों दा बायदि समाव माने मावबाय थादो मानसिया गासिबो माने मानसिनिनो मावनाय गोजा आरो ना
उम
उम बेफोर ओ बेफोर जेनेबा आरो दंबावो बेनो
बहुत माने बुंस' हाया आरो ना मानसिनि दिहुनथाइखौ फारसेनिफ्राय मानसिनि देलि लाइफनिफ्राय लानानै माने सब मानसिनि दिहुनथायानो माने दा दासिम आरो बिराद गोमोथाव होननांगोन आरो जानाय लोंनाय निफाय गाननाय जोमनायनिफ्राय थानायनिफ्राय नोंथाङा मायबा बुंबावगोन नामा?
नोंथां बुंननाय बायदिनो जेनेबा गोबां गोमोथाव गोमोथाव ओ बायदिसिना बेसाद दिहुनलांबाय लांगासिनो दङ सुबुङा नङा होमबा जेरैबादि दा जोङो सानफ्रोमबो बाहायबाय थानाय जिथुबा ओंखाम जानाय थोरसिखौनो थानानै नाय बेखौबोथ' माबायदियै बेखौ बानायनांगौ बे बेफोरनि मोनसे आयदाखौ बै समावनो दिहुनजेनदोंमोन। जेब्ला जोङो ओंखाम जानाय थोरसि बायदिसिनाखौ दिहुननो रोङामोनबा जों दासिमबो दं। बिफांनि बा दंफांनि बिलाइ बा थालिरनि बिखंफोरावसो जों ओंखाम जाबाय थासानांसिगौमोन आरो नङा होमबा नोंथां आरो? जेरैबायदि सानफ्रोमबो बाहायबाय थानाय सिखा बायदिसिनाफोरखौ दिहुननो लानो रोङाबा खदालफोरखौ दिहुननो रोङामोनबा जोङो आबाद मावनायाव बेसेबांबा खस्थ जागौमोन जोङो नङा होम बा जोङो मा आखाइफोरजोंनो खुरखा खुरखा माने हाफोरखौ फिसा फिसा गुन्द्रा गुन्द्रा खालामनानै जों आबाद मावनांगौ जानानै फैगौमोन। नङा होमबा जों बेफोरखौ दिहुननो रोङाबा दा गासिबो जेसेबां बुस्थु बुस्थु दिहुनगासिनो दङ सोरजिगासिनो दङ बेफोर गासिबो मोनफा मोनफा सोमोनांथावना होननानै बुंनांसिगोन आरो जों ना जायखौ जों सुबुं सुबुं फोराल'सो दिहुननो हायो माने गुबुन जिब जिबखौ जिउ गोनां बुस्थुफोरा माने दिहुननोनो हाया होनना बुंजायो आरो
औ औ
दा बेखिनियानो आरोना खोथाया
औ
दे होमबा लाखिथ'सै ना दसे सम आं औ